हेल' अ खोनादों नोंथांना
अ बारा खोनायाखै नोंथां
अ होनोनांगोन दे
औ औ
दावबायानायनायनि सायाव रायनोसै नामा
औ जागोन दे औ नोंथाङा होनोमबा एसे बुंग्रोदो दावबायनायनि बागै
औ औ आं नोंथांखौ सोंनो सानदोंमोन
अ
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनदों ना
औ दावबायनो मोजां मोनो
अ ओरैनो बहा बहा दावबायहेरखो
ओरैनोथ' गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै आरोोना नोंथां ओरैनो जाय खाथिनिफोराव ओरैनो गुवाहाटिफोराव ओरैनो मेघालयआव थांफेरबाय आरो नोंथां
अ
औ नोंथाङालाय दावबायना मोजां मोनो ना
औ आंबो मोजां मोनो
औ नोंथाङा गुबुनाव दावबायनो थांफेरबाय ना
आं दावबायबाबो गोजानाव थांफेराखै ओरैनो जोंनि आसामावनो दावबायफेरबाय
अ
जेरै भैरबकुन्द' उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव
औ औ
बेनिफ्राय क'क्राझाराव थांबाय
औ
बेनिफ्राय जोंनि बाक्सानि मानास
औ
बेनिफ्राय काजि दङा
औ
बेफोर जायगाफोराव आं दावबायफाबाय
अ
नोंथाङा मा समावबायनो बांसिन मोजां मोनो
आङो ओरैनोथ' गोजां बोथोरफोराव बांसिन दावबायनो मोजां मोनो आरो नोंथां
मानि थाखाय साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
गोजां बोथोराव बिदिनो बयबो गोदान बोसोरनिबो बयबो पिकनिकबो जानो थाङोा नोंथां
औ
औ आाब आ बिदिनो स्कुलफोरजों जमा थाङो मालाबा लोगोफोरजों
औम
ओमफफ्राय बिदि लोगोफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो आरो नोंथां
उम
नोंथाङालाय माबोरै मोनो दावबायनानै
आंबो दावबायानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला दावबायबाथाय जोङो गोदान गोदान जायगाफोरखौ नुनो मोनो
औ
बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोरखौबो लोगो मोननानै रायज्लायनो मोनो
औ
बेनि थाखायबो साबसिन मोजां मोनो आरोबो बेनो जाहैबाय दानि जुगाव खयं बयबो मबाइलजो चेनेल दंखायो नालाय
औ।
भिडिअ खालामनो मोजां मोनो ओमफाय फट' लानो मोजां मोनो।
औ औ।
बेफोरनि थाखायनो आं साबसिन मोनो दावबायनो थाखाय।
औ अ
नोंथाङा बहाबा आसामनि बाहेरायाव थांफेरबाय नामा?
आसामनि बाहेराव होमबा मेघालयाआव उकियामाव थांफेरबाय आरो नोंथां।
औ बेयाव थांनानै मा मा नुबोखो नोंथाङा?
बेयाव थांनानै बिदिनो ओ हाजो हाला बिदि नुबोदों आरो दै
उम
उम ओमफाय वाटार फुलफोर नुबोदों आरो नोंथां। हुम
मेघालया मा समाव बांसिन मोजां दावबायनो नोंनि थाखाय?
मेघालया इदिनो गोजां बोथोर टाइमावनो बांसिन मोजां जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ जेनेबा मानि थाखाय?
औ बे टाइमाव अखाफोराबो एसे खमायोना नोंथां
अ।
औ। अखा अखा हाबाय थाबा आरो बारा दावबायनो हायाना दैज्लां बोथोरफोराव। बारा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हाया आरो बेफोर जायगायाव आरो नोंथां।
उम। दासान्दि बहाबा थांबावगोन बेरायनो?
दासान्दि आं थांथ'नाय जायाखै नोंथां।
अ।
औ नोंथाङा थांगोन नामा?
आंबो थांनो सानदों सानाया मानासाव।
औ।
मानासा आरो दाबादियाव बन्द' जायो होनना खोनानो मोनदों।
औ अ
मानो होनोबा बेवहाय बांसिन हाग्राफोरा दंफां लाइफांफोरा बांसिन अखा मोननानै
औ।
लामाफोरा एसे ब्लक जायो होन्ना खोनादों।
औ औ अ
बिनि थाखायनो मोजां इनफरमेसन मोना।
नोंथाङा मानासाव खैबार थांफेरखो?
आं मानासाव ओरैनो खबनै थांबाय।
अ
जानुवारि थांनाय जानुवारियाव थांदों जानुवारि समाव बेवहाय जोंहा हाबनो मोन्दोंमोन आरो ना गेदजों।
औ औ।
साफारि खालामदो बिनिफ्राय बेवहाय थांनानै नुनो मोन्दों गान्दा, मै, हाग्रानि मैदेर।
औ।
बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो
औ।
बे बायदि रोखोमनि दंफां लाइफां दङ। गांसो बारि दङ
औ
बेफोरखौ नुनो मोनदों।
नोंथाङा दावबायनो गुबुन जायगायाव थांनो गोसो जायोना नोंथां।
जायो नाथाय फाइनानसियेल प्रब्लेम बारा रोस खमाय गैया थांनो लुै राया मबाइलफोराव नुयोोना इउटुबफोराव नायबाथाय जेरै दादो दार्जिलिंआव बिराद थांनो गोसो जायो।
औ
मानो होनोब्ला जयाव बरफ गोलैयोना।
औ
बे बर'खौ नायनो गोसो जायो ओमफ्राय काश्मिर जम्मु काश्मीिर बेयावबो थांनो गोसो जायो।
औ
बेनिफ्राय अरुणाचलनि टाउान।
औ
बेफोराव थांनो लुगैयो ओमफ्राय मनिपुरखौो नायनो लुगैयो।
औ औ
बाद थांफेराखै आरोना
औ औ उनाव सम मोनबा थांगोन आरोना नोंथां।
आङो सम आरो खाबुफोरा मिलायब थांगोन।
औ
थांनो सानदों जिउआव
औ नोंथाङा काजिरङायावबो थांफेरबायना नोंथां।
औ आं काजिरङायावबो थांबाय।
औ काजिरङायाव थांनानै नोंथाङा मा मिथिनो मोनखो बा मा नुबोखो नोंथां।
आं काजिरङायाव थांनायावबो बिदिनो गान्दा नुदों बेवहाय
औ
गान्दा मै बि हाग्रानि मैसो।
औ
बेबारफोरखौ नुनो मोनबोदों खुथाइ मैदेर
औ
हाग्रानि मेदैर नुदों। बेवहायबो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फैयो बिरादनो दावबायनो।
औ औ नोंथाङा।
औ
आरो मावायाव थांबावनो लुगैयो उनफोराव सम मोनोबा
आं बिदिनो मबाइलफोराव बांसिन नायोना मबाइलफोराव नुयोना आजिखालि
औ
मबाइलाव नंबाथाय माने गोसो जायो बेफोरफोरखौ रियेलाव नायनो।
औ औ
ओ जेरै मा होनो मेघालया शिलं शिलंआव खोनानो मोनदों सेरापुन्जि
औ औ
जेराुजि होनाव
औ
बिराद अखा हायो होननानै खोनादो बेयाव माने हाग्रा दंफां लाइफां बिनिफ्राय वाटारफल्स
औ
दं होननाय खोनादों आरो ना
औ औ खोनादों नोंथां।
बेफोराव माने नायनो गोसो जायो आरोना?
औ
बिनिफ्राय जोंनि खाथियाव दङ भुटान
औ
भुटानाव थांफेरबाय
औ
नोंथांङा मोनथिगौ ना भुटानखौ नोंथांङा मोनथिगौना भुटानखौ
औ भुटानखौ मिथिगौ नाथाय आंङो थांफेरनाय जायाखै आरो आंङो लिंबाबो थारमाने लोगोफोरा लिंबाबो आंङो थारमाने थांनो सोलाबाखै आरो नोंथां।
अ
औ
भुटानाव आं खेबसे थांफेरबाय।
औ बेयाव जायगाफोरा माबायदि नोंथां?
भुटानाबबो बिदिनो हाजो हाला जायगाफोरा।
औ
नेचारेलि समायना बिसोरनियाबो दंफां लाइफां दंङ।
औ औ
बेनिफ्राय बेवहाय गंगारफोर दंङ। गंगार हादोरनि मानसिफोर बिसोरो माने बेवहाय थागि थायो आरो मोजां नांङो जायगाखो। हाजो दंङ बिसोरनि जायगाफोरा बांसिन हाजो आरो जोंनि बायदि नंङा बिसिनि थानाय जायगा न'फोरनि साइसफोरा
औ
गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ आरो जानाय लोंनायाबो गुबुन नामा नोंथां?
जानाय लोंनायखौबो गुबुन होनना बुंनांगोन।
औ
बिसोरनि जानायफोरखो आं नामखौ मोनथिजोबा अब्लाबो जोंनि बायदि जोंनि बायदि जाया बिसोरो। जानायनि आइटेमफोरा एसे बेलेग बेलेग आं नामफोरखौ मिथिया।
उम
मा मा होनना बुं बिसोरो।
आरो गाननाय जोमनायाबोथ'
गान औ गाननाय जोमनायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ
ओरैनो जामा होनना मिथिगौ जोंङो।
औ
बिसोरो जामाखोनो।
नोंथांङा दावबायनायनिफ्राय माबायदि ओ मा सोलोंनो हाखो नोंथां?
दावबायनायनिफ्राय सोलोंनो हादों होनबाथाय जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगाफोरखौ मोनथिना मोनदों।
औ
गुबुन गुबुन जायगायावबोदि एसेबां मोजां मोजां नायथावना जायगा थायो
औ औ
आरो गोजान गोजान मानसिफोरादि एसेबां दावबायनो फैयो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिबोदों बेनिफ्राय आरो साबसिन मोननाया जाबाय गावनि गोसोखौ गोजोन थिननाय
औ औ
जेरै गोदान जायगाफोरखौ नुफेरै जायगाफोरखौ नुनानै माने
औ
बांसिन गोसोजों गोजोननाय मोनबोदों
औ
बेनिफ्राय फट' लानानैबो मोजां मोनदों भिडिअ खालामनानै मोजां मोनो
औ औ
गोदान गोदान जायगाफोराव थांनानै
औ
गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो लोगो मोननानै साबसिन मोनदों आरो बिखिनियानो
औ
नोंथाङा बेनिफ्राय जोंनि आसामाव बहा बहा बेरायखो
जोंनि आसामावथ' आङो नोंथां ओ बिदि होनोबा आङो बारा एसेबां बेराय जायाखै आरो नोंथां ओरैनो ओम अबेबा थांबा ओरैनो मोनसे जायगा इफोरबायदियावल' बेरायजादों आरो मोनसे पार्कफोर बायदि गुवाहाटिफोराव थांनायाव सिरियाखानाफोराव थांफेरबाय आरो नोंथां
औ
औ ओमफ्राय पार्कफोराव थांफेरबाय आरो नोंथां
सिरिया खानायावथ' नोंथाङा जोबोद जिब जुनार नुबोदों
औ जोबोद जिब जुनार नुबोदों औ बेयाव थारमाने ओ जिब जुनारफोरखौ माबानानै दोनो आरो जोबनानै दोनो आरो
औ जोंनाथ' समाव जाबाय ना नोंथां
औ औ समा जाबाय औ औ दे गोजोन्थों